हेल'
हेल'
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथांजों औ नोंथांखौ आयदानि सायाव सावरायना हरनाय जायो नोंथां आंनो सम होन हागोन ना
औ नोंथां हागोन दे नोंथां सम होगोन
दा जों सावरायनोसै बैसागो बैसागोनि बागै
औ जागोन दे नोंथां सावराय
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै दे नोंथां
औ नोंथां दे जागाय जागोन दे
जे बैसागु बैसागुआ बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालि जानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो नङा होमबा जाय गावसोरनि गोदान बोसोरनि जाय जागानायखौ दिन्थियो आरो बियो देरखाङो मोनसे देंखो आरो बायदि बायदि बेफोरबायदि नुजाथियो आरो जोंनिया बैसागुआव जानाय लोंनाय रं‌ जानाय मोनसे सम बैसागोआ आसामनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो ना जोंनिया नोंथां आरो असमिया रावा बै सागुखौ बुंनाय जायो जे बैसागु गुआ जोंनिया बर'फोरनि मोनसे जे गोनांथार फोरबो आरो जे जों बैसागुखौ बैसागुनि से खालार जोंनियाथ' बैसागुखौ आगोलो से खालारनिफ्राय जे ववाननिफ्राय थार्टियाव लागै बेफोरबायदि बैसागु बो फालियोमोन नाथाय दानिया नुनो मोनो जे जे सप्तासेल' फालिनाय नुनो मोना आरो जोंनिया दानिया बैसागुखौ बैसागुखौहाय एसे एसे आलादा दानिया एसे आलादा जाबाय आरो बैसागुआ जे जों नुनो मोनो बे बैसागुखौहाय जोङो बैसागु बोथोराव जे रंजा बाजा गासैबो ओ रंजा बाजा गासैबो ज' ज'यै मोसानो ओंखारो आरो जों बैस बैसागु जे हाबलाङो हाबो अब्ला से खालाराव जे गामिनि
औ
बोराय बुरै बा बिदा बिदा बिफं बा बिदामोनखो बिमा बिफा बेफोरखौ आबै आबमोनखौ जोङो मान होयो खुलुमोबा सोरबा बिदि आरो एक थारिखआव से खालाराव आरो सोरबा सोरबाया सोरबाया बैसागुआव सोरनावबा जमा जमा दि खाजाबो जालायो बा सोरबाया आलासिबो जानो थाङो बेफोरबायदि आरो बैसागु बोथोराव जे जोङो बैसागु बोथोराव जे बैसागुखौ ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालियो जे जों बर'फोरा बैसागु बोथोराव राव बो जे ओंखारालासिनो थानोनो हाया माने गामिनिजों बैसागु बोथोर फोरबोआव जे जों जे खाम सि खाम आरो सिफुंनि रिनायजों बे गामिया गामिखौ गोमजोबनाय बेफोरबायदि गलायो आरो माने जे मोसानो ओंखाराबा जों थांफायाबा माने गोसोखौ खान्थि मोना आरो बेलेगनिफोरखौ मोसानायखौ नुबा माने थांनो थांनो जायो आरो गोसोआ माने बेफोरबायदि हमनानै लाखिनो हाया आरो जोंनि बैसागु फोरबोआव आरो जों नुनो मोनबावो जि जे बैसागु फोरबोखौ जोङो ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालिनानै बिदाय होयो जे जे बैसागुआ जे बैसागुखौ जे मा होनो बैसागुखौ जे जेब्लायबो जे गोसोखांबाय थानाय बा बायदि बायदि बायदि आरो। जों आरो बर'फोरना बैसागुआवसो बोसोर गोदान जायो आरो। बेलेगफोरनिया जानुवारियाव बोसोर गोदान जायो नाथाय जोंनिया बर' फोरनिया बैसागुआवसो बोसोर गोदान जायो आरो आरो जोंनिया लास्ट बैसागुखालि जे लास्ट बिदइ होनायाव नुनो मोनो जे सो नुनो मोना मोसानाय फांसन बादायलायनाय बा सोर बेगाव सोरबाया गाय लानाय मोसानाय फांसन बादायलाय खेला बादायनाय बेफोरबायदि बायदि बायदि नुनो मोनो आरो फुंखा जानाय बा बेफोरबायदि नुनो मोनो बेबायदि एक्स'था दा बेसेबा बेफोरबायदि मैगंबो जानायनि जों गोखा गोखै। खानानै जमा बेफोरबायदिबो जानाय नुयो थालिर फस्लाजोंहाय बेफोरबायदि नुनो मोना आरो बैसागु आरो लास्ट बिदैखालिथ' आं दानि एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे जों रंजा बाजायै हेंगार हरो बैसागुखौहाय मोसाना फांसन खुंनानै बााबायदि सोरबाया खाजा जमा जालायनानै बेफोरबायदि लास्ट खालि बैसागुखौ हेंगार हरो जोंनिया बिब्दिनो आरो बर'नि बैसागुआ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा बैसागुखौ माबायदि हेंगार हरनो सोंथिोंजाय
औ नोंथां औ फोरमायनो हागोन नोंथां औ अब्ला आं एसे फोरमायनोसै ना नोंगोननो
औ औ नोंथां।
गोबांखौनोथ' नोंथाङा फोरमायखाबाय ओमफ्राय आं जा मिथिगौ बेखिनिखौ बुंायसै दा बैसागु होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि बैसागुआ बे जोंनि आसाम नाङैनो बा जोंहा आसाम नाङैनो जोंहा बैसागु मोनसे एंगारनो हायै फोरबो बा जों आसामनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरनि थाखाय बैसागुआ मोनसे जोबोद मोनसे गेदेर फोरबो आरोना जाय जोंना हारिमुजों सोमोन्दो दङ जोंनि न' दा जोङो बैसागुखौ गिबियै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोबाय दङ मोननै ब सिबि फालिबोनाय सोलिबोबाय दं आरोना नोंथां।
औ औ।
जेरै जोङो गिबियाव जोङो मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायोना ओमफफ्राय मोनसेयाव जोंहा मानसे बैसागु थाबाय मोनसेया जाबाय जोंहा मोसौ बैसागु दा बिदिनो जोंहा बैसागु बजोंनि गिबि खालाराव जोङो मानसि बैसागु खालामा आरोना ब मोखौौ बैसागुखौ जों गोै जायो बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारना न'आव थानाय मो मोसौ बायदिसिना बोरमाफोरखौ जोङो दिहुननानै बायदिसिना जेरै लाव फान्थाव बिदिनो हालदै दिग्लि रिथि थाराय बिदि लानानै जोङो
औ।
खाना लानानै ओमफ्राय बिदिनो जोंहा सारायफोरनि साराय साराय खान्थाफोरनि खिथुआव नांनानै थानाय जा हांगार ना बे हांगार खौ हना लाना जोङो थाव गुबैजों मिक्स खालामना जोंहा फोथाफोर फोनो मोखौनियाव ना फोननानै जोङो बिदिनो आ खाथियाव थानाय फुख्रि बा दैसाफोराव जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो गाजा गोमजाय ना? नोंथां दा बिदिनो जोङो बै थुखैनायाव ओ गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोनाय आबै आबौमोननि मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जायो आरो जों जेरै लाव जा ओ फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था नङा होमबा नोंथां? ओ बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बिफा बलद बायदि जा होननानै जों मोसौफोरखो ओ थुखैनानै जोङो दिग्लिटि बा थारायखौ जों बुनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बिनिफ्राय जोङो मोसौफोरखो बिदि थुखैखांना उदां हगारनाय जायो आरो बैखालि दोनदाल होनाय जाय ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा मोना मोनायाव मोसौआ गिदि फिननायनि उनाव जोङो गोजाम फागाफोरखौ जों गारनानै गोदान फागाजों जोङो खानाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो फालिनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा नैथि सानाव मा खालामो जोंहा मान सि बैसागुनि गिबि सानाव ओ जोङो बर समाज होनना बुङोबा जोंहा थारैनो जोङो बाथौखौ सिबियोना नोंथां बाथौ धोरोम होनना बुंखागोन जोङो जोंनि बरनि गुदि धोरोम दा जोंङो फुङाव सिखारनानै जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां आफा बोराइ बाथौखौ जोङो ओ आलारि बाथि सावनाय जायोना नोंथां सावखांनायनि उनाव ननि बैसो बैसोआव गेदेर ओ बिबै बिबौ बा बिमा बिफाफोरखौ जोङो खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरोना नोंथां
अ
बिदिनो ओमफ्राय जोंहा उन्दैफोरनो जोङो मा माबानाय अननाय बावनाय जायो जेरै जोङो बायदिसिना गस्ला उनु बायना होनाय जायो उन्दै फोरनो ना नोंथां बेनि उनाव जों बिदि फालियो बेनि उनावहाय जोङो बेनि अनगायैबो मा खालामो ओ बिदिनो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज ज लोगो नांनानै बा हानजा हानजा बर नि दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सेरजा सिफुंफोरखौ लानानै ओ नखर नखर जोङो बैसागु मोसानो थांनायखौ नुनो मोन आरोना नों
औ औ
ज ज सेंग्राफोर ओमफ्राय बिदिनो एदावलायनाय जंखायलायनाय माने रंजानायनि गेजेरजों जों बैसागुखौ फालियो आरोना बिदिनो जोंहा गोदो गोदाय जोंहा बर सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसो थोलायनायफोराबो बिदि जोंहा बैसागु बोथोरावनो जायोमोननो आरोना नोंथां बिदि ओ खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबलायना जंखायला जंखायला जोंहा गोसो थोलायनायफोरखौबो जोंहा बैसागुनि समाव फोरमायो मोननो आरोना नोंथां गोदो गोदाय दा बिदिहाय जोंहा गाजा गोमजायै फालि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बैसागुखौ मा खालामो? बिदिनो जोङो सात दिनसिम जोंहा गाजा गोमजायै खुङो आरो ना नोंथां।
औ औ।
ओ सप्तासेआ ओमफ्राय गोदोथ' जोङो खोनानो मोनोमोन से मासहालागै जोंहा फुरा बैसागु मासखौनो जोंहा- बैसागु फुजियोमोननो आरो बर'फोरा माबा बैसागु फालियोमोननो नाथाय दा ओ सुबुंफोरा बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' जानायनि थाखाय जोंहा सप्तासेखो फालियो आरोना नोंथां।
औऔ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोंहा बैसागुनि लास्ट बा बैसागुनि जोबथि खालाराव जोङो मा खालामो गोबाङानो जेरै बैसागु बिदाय जोंहा ओमफाय फांसनफोर खुंथायफोर खुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बैसागु फांसन गेदेर गेदेर जेरै जों बैफोर फांसनफोरनि साननि बाहागोआव जोङो बायदिसिना जेरै गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय, बिदिनो जोंहा खन्थाइ आवरायनाय हरखा बुंनाय बादायलायनायफोरखौ जों लाखियो आरोना नोंथां गथ'फोर नि थाखाय जेन बिसोरो बै फांसनफोर खुंनायनि गेजेरजों गावबा गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो हायोना।
औ
जोंहा गोबां गथ'फोरा फरायनायनि अनगा जोंहा गोबां ओ गोबां बिबांनि जोंनियाव रोंगौथिया हाबनानै थायोना। बेफोरखौ जोङो दिनथि दिन्थिनो खाबु मोना बेनिखायनो जोंहा बै बैसागु फांसननि गेजेरजों जोङो दिन्थिहोनो खाबु मोननाय जायो आरो ना नोंथां। खाबुखौ गथ'फोरनो होयो जों आरो बेयाव जोङो बान्थाफोर होनाय जायो। गथ'फोरनो ना नोंथां। सेथि नैथि थामथि जों बिसोर थुलुंगानाय मोननायजों लोगोसे जेनि उनाव दावगालांनो हायो।
औ
आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ गामिनि सुबुंफोरजों दान्दिसे रंजानो थाखाय जोंहा बर'नि बायदिसिना देंखोगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
हांक्राय बिदिनो मेथाइ खन होयो खन होनानै जों गामिय खौसे जानानै गासैबो ज' ज' ओ मुगैलायनाय गैयै नांलायनाय गैयै जोङो रंजायो बाजायो आरोना नोंथां।
औ
बेनि गेजेरजों जोंहा समाजाव गोरोबलायनाय खौसेथिफोरा जोंहा बैसागुनि गेजेरजों जोंहा फैयो आरो बर'फोरनि गेजेराव ना नोंथां।
औ औ
बिदिनो जोङो बैसागुखौ मोनसे जोंनि एंगारनो हायै सुखु दुखुखौ बावगारनानैब्लाबो जों जोङो ओ फालिनानै जोङो खेराइ हरो आरोना नोंथां बेवहाय जोङो नायनाय जाया जों धोनि नों गोरिब बेफोरखौ जोङो बैसागु समाव रावखौबो साना आरोना नोंथां।
ओहो नोंथां।
सोरबा धोनियानो जा गोरिबानो जा जों गासैखौबो समान साननानै जोङो रंजालायो आरो नोंथां‌।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेखिनियानोसै आरो नोंथां नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबावनोबा नोंथांमोननिसिम बोरै फालि बुंजाबावगोन नोंथां।
जोंनिथिंजायैथ' आं दानि एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे जोंनिथिंजाय माबायदि फालियो बैसागोखौहाय। आरो नोंथाङाबो एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय फार्स्टआव मोसा-मोसौ बैसागु जायो होननानै। जोंनिथिंजायबो बिब्दिनो सेम स' दा आं बुंथ'ला नामा जोंना समाबो जानानै फैबाय स' नोंथांजों रालाय नानै मोजां मोनबाय। जे उननि समाव लोगो मोनफिनबावो स'
गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा
औ गोजोनाय थाबाय दे बिदिब्ला नों